औ खोनादोंना नोंथां? खोनादों दे आङो।
अ' ओ मा खौरां नों थांना
औ मोजाङानो दे आंनिया नोंथांनियालाय मा खौरां
अ आंनाबो मोजां दे नोंथां दा बिदिब्ला नोंथाङा सम अ आं दा दङ ओरैनो
ए स नोंथांनावबो सम दंबा
औ दं दे नोंथां
मोनसे आयदानि सायाव रायलायनोसै होमबा ने
औ औ दे
सोलोंथाइनि आयदानि सायावहाय
औ नोंथां
औ नोंथांमोनथिं माने सोलोंथाइनि सायाव माब्रैदि मा होनो इखौ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दा सोलोंथाइ सोलोंथाइ जिहेथु जोंना जा सोलोंथाइ नङाब्लानो दानि समावहाय बा आथिखालाव जोंना सोलोंथाइ नङाब्लानो जेबो गैया सोलोंथाइजोंसो जोंना सासे ओ सुबुंनि माने सुबुंखौ सासे सोदोमस्रि गोनां महरै जोङो ओ सोरजिनो हायो नङा होमब्ला नों थां ओ गोदोनि गोदोनि दिनावब्ला ओ गोदोनि सुबुंफोराबा सोलोंथाइ गैयालासेनो बा गोदोनि समावहाय सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जोंङो मुलुग संसारावहाय ओ थांना थानो बा जिउ खुंबोनो हायोमोन नाथाय दानि समावहाय नुनो मोनो मा जे सोलोंथाइ गैयाब्ला मुलुग संसाराव थांना थानो बा जिउ खुंनो जोबोद गोब्राब जानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
ओ गोनोखो दा समावहाय जोंना गोनोखो मुगा जाहैबाय दा बे गोनोखो मुगायावनो जोंना ओ गासैबो बिथिङावनो बा गासैबो खामानियावनो जोंङो बांसिन कम्पिउटार बा जानबुंनि गेजेरजों जोंङो सोनारनो गोनां जायो दा बै जान सुबुं आरो कम्पिउटारखौ जोंङो बाहायनो गोनां जायोब्ला जोंङो सासे सोलोंइ लाथार सोलोंथाइ लानाय बा सोलोंथायाइ गोनां सुबुं जाथारनो नांगोन आरोखि दा बे ओ कम कम्पिउटार आरो जानबुङा ओ जोंनि गेजेराव फैनाय लोगो लोगोनो बा फैनायनिफ्राय ओ जोंनि ओ खायसे खायसे खामानिया जोबोर गोरलै जानानै फैदों आरो दा बै ओ खायसे खायसे गावनि खामानिखौ जोङो गोरलै खालामनो था खाय जोङो कम्पिउटार आरो जानबुंखौ जोङो बाहायनो गोनां जाथारो दा ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुङा ओ कम्पिउटार आरो जानबुंखौ जोङो जिबायदि खामानि मोजां खामानियाव जोङो बाहायनानै ओ खायसे खामानिखौ गोरलै खालामनो हायो बा मोजां खामानियाव जोंङो बाहायनो हायो सोलोंथाइ गैयि सुबुङा बे जानबुं आरो कम्पिउटारखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हानाय नोङा आरो दा जोंङो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो मा बेंगुरा बादिसो दानि समावहाय जेरैबायदि देहा ओ देहा जानानै जोंहा ओ देहा गैयै बायदि आथिं थानानै आथिं गैयै बादि बा मेगन थानानै थानानैबो जोङो मेगन गैयै बायदि जानाङो दानि समावहाय सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो माने ओ मुलुगखौ नायगिदिंनो हायोब्ला जोङो दावबायनो हायो खायसे खायसे जायगायाव जोङो दावबायनो थांबाय बायोब्ला जोङो जागाखौ ओ समावहाय थिग जागाखौ मिथियाबाथाय जोङो बै जायगानि जा मुं एबा थंखौ लिरनाय खौ जोङो रायखांनो बा फरायखांनो जोङो हागोन जिखुनु ओ खामानियानो जा बा जिउ खांनो थाखाय जोंङो जा खामानियानो मावा मानो जोंङो सोलोंथाइखौ दानि समावहाय जोबोद गोनां आरो सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंङो थांनानै थानो हानाय नंङा होननानै आंङो दानि समावहाय सानो आरो दा नोंथाङा बेनि बेलायाव नों बिथाङा मा मा बिबुंथि होनो सानो आं बिबुंथि होजानो लुबैदोंमोन आं
औ औ सोलोंथाइ माथ रिजिन आरो माने दानि उनावथ सोलोंथायानो मा होनो गुदि होनानि गुबै होननानै बुं बुंजायो मानो होमबा जों सोलोंथाय गैयाबा मा होनो गुबुनजों नाख्रेबजानाय माने नासयजानाय बिदि जायो आरोमा गोदोनि दिनावहाय आरो। जोंनिया इफोरबायदि सोलोंथाइ गैयाबाबो सोलिनो हायोमोन। दानि दिनावथ आरो ब बादायलायनाय मुगा नंङा होमबा।
औ औ
दानि आरो सोलोंथाइनि बेलायावहाय माने गोबां गोरों गोरा ओंखारबाय आरो माने जोंङो माने दा सोलोङालासिनो थायोबा माने जोङो गुबुन मानिे जायगायाव आरो गुबुन हादोरफ्राव मानिे दावबायहैनो हानाय नङा। बेफोरबायदि आरो सोलोंथाइयानो मेन आरो जे बबेबा मोनसे जायगायाव थांबाबो जों आदायबाबो माने मबाइलफ्रावनो दानियाथ' लकेसन नायनानै मा होनो थांनो हायो नालाय सिनायै जायगाफोरावबो थिग बेबायदिनो आरो सोलोंथाइ गैयाब्लााथ' जोंङो बेफोरबायदि बिदि नायनानै थांनो रोंनाय नङा आरो आन्दायना थायो। आरो दानि दिनावथ' आरो सोलोंथाइ माहोनो सोलोंथाइ गोनां मानसिफ्रा माने आन्दायबाबो मबाइलाव नायनानै थांनो हानाय फैनो हानाय बिदि जाबाय नङा होमबा
औ दा जोंना ओ सोलों फ्राय ओरैबायदि मोनसे जिउनि एंगारनो हायै बाहागो खोनो होननांसिगोन जोङो नङा होमब्ला नोंथां? दा जेरैबायदि ओ सोलोंथाइ लानायनि जोंनि गुबै जाहोना मा जे जाहोना जोंना मोनसेल' नङा। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ सोलोंथाइ लानानै जोङो ओ साख्रि मावनो थाखायल' एबा गावनि आयथिङाव गसंनानै गावनि जिउखौ दानो थाखायल' नङा जोंनि सोलोंथाइ लानाया।
औ माने इयुन जोलैखौ माने
औ गासैबो बिथिङावनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो जेरै थ' दानि समावहाय माने गोदोनि समावहाय माने सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जोङो सासे मानसिखौ माने गियानि गुनि आखल आखु गोनां माने गोग्गो सो-सोदोमस्रि गोनां सुबुं जोङो खालामनो हायोमोन बा ओ गोग्गो सुबुं गोग्गो सोदोमस्रि गोनां सुबुं जोङो ओ सोरजिनो हायोमोन, नाथाय दानि समावहाय नुनो मोनबाय जे मा सोलोंथाइ गैया ब्ला जोङो सासे सुबुंखौ सोदोमस्रि गोनां जोङो आखल आखु गोनां जो खालामनो हानाय नङा होननानै आं सानो आरो दानि स समावहाय। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो गासैबो बिथिङाव माने दावगालांनो हायो गासिखौबो माने मिथियैखौ मि थिनो हायो रोङिखौ रोंनो हायो। दा नोङो ओ जिउ खांनो थाखाय ओ सुबुं माहारिया जोङो माबा नङा माबा मोनसे जोङो ओ मावनानै जाखाथारनांगौ जायो जेरैबायदि बेफार फालांगियानो जा बा ओ जिखुनु खा खामानियानो आबाद मावनानैआनो जा बा बेफार फालांगि मावनायानो जा जोङो जिउआव गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय जोङो माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावनो गोनां जायो। दा खामानि मावनो गोनां जा जायोब्ला जोंङो ओ बेफार फालांगि खालामनो थाखायब्ला थाखायबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ जा जायो। बायदिसिना रांनि जोङो हिसाब बायदिसिना मुवा बेसादनि हिसाब खालामनो थाखाय जोंङो सोलोंथाइखौ नांगौ जा जायो। दा आबादारि जानो गोनां ब्लाबो जोंनो सोलोंथाइया मोनसे जोबोद गोनांथार। सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मा ओ बेसेबां ओ आब आबाद मावनो थाखाय जोंनो बेसेबां ज'खानि फसल बेगर नांगौ जायो बा बेसेबां रोखोमनि हासार नांगौ जायो बेसेबां ओ मा मा ओ रोखोमनि जोंनो मुलि नांगौ जायो ओ बेफोरखौ जोङो माने मि थिनो थाखाय सासे ओ गोख्रों आबादारि म जानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार। दा खायसे खायसे जों जोङो सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव जोङो बायदिसिना जानाय लोंनायनिफ्रायनो जा बा गावनि सानफ्रोमबो जिउआव बाह बाहायनाय बुस्तुफोरखौ जोङो बांसिन पेकेजिं बुुस्टुफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो दा बै पेकेजिं बुस्टुफोरा जोंना खायसे खायसे मा थायो खालार लिरनाय था थायो बा बाहायनायनि जोंनि इसारा होनाय थायो दा बेैफोरखौ जोङो जुदि फरायखांनो रोङाब्ला जो जोङो खालार थांनाय बा खालार बारलांनाय जों जिनिस फोरखौ जुदि ओ बाहायफ्लाङोबा जोंहा आबाद मावनायाबो जोबोद खहा जा जायो जेरै खालार थांखांनाय हासार मुलि बायदिसिनाखौ जोङो बाहायोब्ला जोंहा खहा जायो। ओ जानाय जुदि रो आदारफोरावबो जोङो पेकेजिं बुस्थुफोरखौ जोङो बांसिनानो बेसाद फोरखौ जायो दा बिदि जाग्रा बेसादफोरखौबो जों जुदि खालार बारलांनाय ओ बेसादफोरखौ जों जुदि फरायखांनो रोङियाव जोङो जालाबायोब्ला माबे जिनिसखौ जोङो माबायदि रोखोमै बाहायनांगौ बेनि इसाराफोरा जोंना गासैबो पेकेजावनो जोंना होनाय थायो दा बे फोरखौ रायखांनो रोङोब्लासो जोङो थिग समाव जानो हागोन थिग समाव बाहायनो हागोन। दा बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने एंगार नो हायि बायदि मोनसे बाहागो जानानै फैदों। दा सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंहा संसाराव माने मुलुगाव जोंहा ओ जिउ खुंनो थाखाय जोबोद गोब्राब आं नुहुरो आरो नोंथां।
ओं नोंगौ नोंगौ गोब्राबानो। दिनैनि दिनावथ आरो गोब्राबानो। बुहुद सिगां जेरै गोदोनि दिनाव जेरैहाय सोलिबोनो हादों दानि दिनावथ' सोलोंथाइ गैयाबा माने सोलिनोनो गोब्राब आरो।
औ गोब्राब। गुबुन दाबसे बा ओ हिसाब जोंनो रां नांगौ। जायो रांफोरनि हिसाब नांगौ जायो। सानफ्रोमबो
ओम।
दा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जोङो जिउनि ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बिथिंखौ जोङो मिथिनो मोनो। जेरै गावनि सोलों थाय लानाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सासे आखल आखु गोनां बा सोदोमस्रि गोनां सासे सुबुं महरै जोङो ओ संसाराव ओ थानो हागोन थांना थानो हागोन। गावनि आथिंआव जों सोलोंथाइखौ जुदि जोङो नांगौ बायदि लालांबाय थानो हायोब्ला जों थोजासे लालांनो हायोब्ला गावनि आथिङाव गसंनानै जिउ खुंनो हागोन। गोसो बायदि जोङो माने साख्रि मावनो हागोन। खायसे खायसे गोजान गोजान जायगायाव जोङो दावबायहैनो जों खाबु मोनगोन। दा बेनिखायनो सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो गासैबो बिथिङावनो माने आ मुलाम्फाखौ आं नुहुरो आरो नोंथां।
औ मुलाम
सोलोंथाइ लानायनि ओ ओ सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव नोंथाङा माबाफोर ओ इसे बिबुंथि होनो हागोन नामा?
अ सोलोंथाइ लानांनायनि बिथिं बि-बि-बिथिङाव माने जों माने सोलोंथाइ लानो हायोबा जों गोजौ सोलोंथाइ लानो हायोबा उन्दैफोरजोंबो मान होजायो आरो गेदेर फोरजोंबो मान होजायो आरो जेनेबा जों सोलोंथाइ गैयाबा जों उम माने मानबो होजानाय नङा आरो सिनाय जानायबो नङा आरो। माने सोलोंथाइआ माने जोंनि गावनि माबा सिनायथि होयो आरो सोलोंथाइनि दारैनो
औ औ
औ होमबा दिनैनि आयदाायाव सावरायनाय आयदाखौथ' सेमा
औ औ दे नोंथां।
औ दोनथ'लायनोसै नामा ने?
औ दे।